हेल औ नोंथाङा। ओह नोंथाना मा खबर?
ओह मोजांङानो नोंथां।
औ अब्ला दा नोंथाङा मा खालामदों?
दायो आंओ फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
अह अब्ला नोंथाङा फ्रि दङोब्ला जोंङो माखासे ओह आयदानि सायाव सावराय दोनि नामा अब्ला।
औ औ।
ओ आं ओस सानदो जे जोंनि गामि आरो सहरनि जे हान्था मेला खालामनाय थां बि गोबांथार बाजार जालायनायखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हा हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओह गामि आरो नोगोरनिनो हान्थामेला जेरै जोंङो हमनानै लायोबा गामिनि सुबुंफ्रा मा नोगोरावहाय दैथायहरनो था बिदिनो ओ गामिनि जाग्रा मुवाफोरखौहाय ओह लाबोयो आरो ना हान्था मेलानि गेजेरजोंहाय
बेबायदिनो हान्था मेला होननानै बुङोबाथ' सासे सुबुङा मा गारि मथरनि गेजेरजों लांलाय लाबोलायखौनो मा हान्था मेला होननानै बुंनाय जायो आरोना ओह बे सुबुङा मानो थाखाय लांलाय लाबोलाय होनोबा गामि ओनसोलाव जाखिनि जाग्रा बेसाद एबा बायदि बायदि रो रोखोमनि आइजें आयलाफोरखौ मा नोगोरसिमाव लाबोनो एबा खाथिनि बाजारसिमाव लाबोनानै नामाहोनो लांलाय लाबोलायखौनो हान्थ मेला होन्नानै बुंनाय जायो हयथ' गामि ओनसोलाव हयथ' माखासे आबादारिया जुदि आबाद मावाब्ला बिदिनो आ आबादनिफ्राय मोननाय फसल बायदि रोखोमखौहाय मा सासे फालांगि खालामग्रा सुबुंनोहाय बिनोहाय फाननो आरोना आरो बे फालांगि खालामग्रा सुबुङा मा लाबोनानै नोगोरावहाय दैथायहरफिनो बेजों लोगोसे बे आबादारिया मा मावदों बेखौ आङो सुंद'यै होननोसै ओ ओ माइ आबाद माइ आबाद होननानैथ' बुङोब्लाथ' मिथिखायो नङा होनबा नोंथां दैज्लां बोथोराव जोंङो गायो ओह खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
औ औ खोनागासिनो दं नोङ
औ खोनादोंना ओह ना बिदिनो माइ मावग्रा सुबुङा मानेमा गामि ओनसोलावहाय दाथ' बोथोरा दैज्लां बोथोराव जों माइ आबा अह नङा होमबा
औ
ओह बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोंङो मा माइखौहाय बिदिनो जो सोमनानै मा गाजा खिलिहोनो थाखाय इनदीनो नै दिनहालागै दै गोनां जायगायाव बस्थायाव सोनानै बेखौ मा सोमनानै दोननाय जायो आरोना आरो खायफाया बिदिनो बाल्ट थिं एबा थिङावहाय बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ फोनो थाखाय मा फास्स्टावहाय जोङो खोथिया सिखारहोनो थाखाय ओह नांगोलजों एबा ट्रेक्टरफोरजोंहाय मा ओह बेखौ हालेवगोन जायो आरोना हालेवखानायनि उनाव ह बेखौ मोजां फोमोनखांनायनि उनावहाय मोजां दै सोखांनायनि उनाव बेखौ मा बे सोमनानै दोननाय माइ माइखौहाय बेखौ सारना होयो आरोना बिदिनो सारखांनायनि उनावहाय माइआ जेब्ला खिलियो खोथिया जायो अब्ला मा जाय जायगायाव गायगोन एबा जाय फोथोराव गाय बेखौहाय मा सिगाङावहाय हाखौ फोमोनखांनायनि उनाव ट्रेक्ट'र एबा नांगोल जों फोमोनखांनायनि उनावहाय बेखौहाय ओ- फुखांनायनि उनाव गामिनि हाजिराफोर लानानै मानसिफोरखौ लोंथुमनानैहाय गायनाय जायो आरोना आरो बेखौ गायखां थांनायनि उनावहाय बिदिनो जेब्लाय बेयो बोथोर जानानैहाय मा ओ- नै दिन नै थाम दानहालागैनि उनावहाय बिदिनो ओ- ब्रै दान- दान हालागैनि उनावहाय बिदिनो नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि दिनाव बेखौ हानाय जायो आरोना हाखांनायनि उनाव बेखौहाय ओ बिदिनो फसलाखौ हाखांबाय नानै बिदिनो जिखाबखौ आलदा माइखौ आलादा खालामखांनायनि उनाव न'आव जाखिनि बाहायना बेखौहाय जानो थाखाय बायखांनायनि उनावहाय बिदिनो खायबाखौबा फानहरो आरोना आरो बिसोर मा नोगोरफोराव लाबोनानै बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जा ओ जाग्रा बेसाद खालामो आरोना माइफोरनि गेजेरजों जोंब्लाबो बिदिनो खालामनानै बिदिनो फालांगि खालामो रां रुफा आरजियो न'खर खुंनायाव हेफाजाब मोनो बेबायदियैनो आरोना आरो नोंथाङा ओ हान्थाामेलानि बागै माबाफोर होनन्देरनो गोसोबा होनन्देरनो हागोन।
ओ नंगौ नोंथां ओ जेरै जों मिथिगौ जे गामिनि हाथायफ्रा ओ मोनसे फिसा जायगायावहायसो जायो होननानै जों मोनथिगौ ना आरो बियो सब सप्ताहिक माखासे सानफ्रावबो जायो जेरै ओ मंगलबार बाजार। समबार बाजार जोङो बेबायदि गामिजों गामि ओ लानानै माने ओ दस्रा दस्रा दिनफ्रावबो जोङो सप्ताहिक बाजारखौबो जोङो नुनो मोनो। ओ जेरैहाय आरो बे बाजारफ्रावनो जायफ्रा आबाद गायो। जेरै नोंथाङा माइनि बिसय होनबाय बेबायदिनो बिसोरो ओ माने माइ माइरंखौ लाबोयो फिथाइ सामथाइ लाबोयो। आरो ना लाब फैयो दाउ दाउदै आरो बेबायदि बायदि रोखोमनि मुवा फोर जे न'आवहाय बिसोरो फिनानै दोनो बा ओ बिसोरो सब थाहि बाजारखौ नेयो आरोना गामिनि ओन्सोलावहाय जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ बायदि रोखोमनि सि जे ओ गामिफ्रावहाय दानाय लुनाय ओ गावसोर बानायनाय माखासे बेगफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि ओ माने बुस्थुफोरखौहाय जाय बिसोर जायफ्रा आखाइजों खामानि मावनो रोंगौ बिसोर आखाइनि खामानिजों ओ बानाय बानायनानै लाबोयो जेरै मेदफोर दख'ना दानाय बा बायदि रोखोमनि गस्लाफोर। गामसाफोर औ बिसोरो दानानै लाबोयो जोङो बिदिखौबो जोङो ओ नुनो मोनो गामि हाथायफ्रावहाय आरो बेबायदिनो गामिनि हाथायफोरा माने ओ गोनां ओ मान मानेना बे सप्ताहिक बाजारफ्राव गोबां मानसिफ्रा आबाद मावना नानै ओ बेवहाय बिजिनेस खालामनानै फाननानै एसेब्लाबो गाव गावनि न'खरखौ सलायनो हायो नंगौना नोंथां ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो मा माखासे नायोब्ला टाउननि हाथाय होनोब्ला जोङो मिथिगौ जे टाउन स हरावहाय जोङो हाथाइ जायोब्ला हाथाइफ्रा गिदिर जायो आरो बांसिन समायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानोना उम जोङो टाउनाव बा आव थायोब्ला जोङो गोबां दिजाइननि दखान नुनो मोनो जायफ्रा माने ओ नुनायजोंनो समायना नुनायजोंनो मानसिफ्रा फैयो हाबो बायो। ओ बेबायदि एट्रेकसन जेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो टाउनावहाय नुनो मोन मोनो मानोना बिसोरो बांसिन मानसिफोरखौ ग्राहकफोरखौ बिसोरो बोनो हायो। ओ आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जोङो गोनांथार दखानफोरखौहाय जोङो टाउन सहराव नुनो मोनो जेरैहाय ओ ओ माने मुलिफोरनि फार्मासि जेखौ जोङो मोनथिगौ आरो बेबायदिनो इलेक्ट्रिकनि बुस्थुफोर फारनिचार आम बायदि मुवा फोरगो ओ माने गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोर माने ओरै माने बाहेरानिफ्राय फैनाय फोरखौबो जोङो टाउननि हाथायफ्राव जोङो नुनो मोनो आरोना थ' नोंथाङा आ बेफोरनि बिसय माबाफोर फोरमायबावोबा
नोंथाङा दंबाय बिदिनो इलेक्ट्रिक बायदिसिना दानाय लुनायनि बागैबो बेखौ फाननानै बिदिनो हान्था मेला खालाम नाथाथ' गोबां मोनबाय थारैनो नंगौ आरोना आरो बेजों लोगोसे मा हान्था-मेला होननानै बुङोबा बिदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय बिदिनो फानहैनाय एबा लांलाय लाबोलाय खालामनाय नङा होमबा जेरै जोङो मा ओ बिदि गारि सलायनो थाखाय बिदिनो थाव बायदिसिना लाबोयो नङा होमबा बेखौहाय मा गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि हादराव लाबोनो था खाय बिदिनो ओ ट्रेन गारि नङाबा ओ बिदिनो गाहायनि एबा दैनि बेरखौ मा होनो बेखौहाय जाहाजफोरनि गेजेरजोंहायबो मा लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो नङा होमबा
उम
आरो बिदिनो थिग बेबायदिनो ओ ट्रेनफोरजों जुदि गोजान गोजान जायगायाव लांनो हायाबा मा ओ जाहाजफोरनि एबा नाव नि गेजेरजों बेखौ लांलाय लाबोलाय खालामो आरोना मानो होनोबा गोबां गोबां थाव बायदिसिना लाबोखांनायनि उनावहाय बा बिदिनो ओ गारि मथर लाबोनोबा दै दैफोरनि गेजेरजोंबाबो जाहास्राव सोनानै बेखौ लाबोनाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो ला लांलाय लाबोलाय खांनायनि उनावहाय मा बेजों हान्थामेला खालामनायनि उनाव रां रुफा आरजियो आरोना गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसें हादरावहाय दाबसेफ्राय गुबुन दाबसेखाव लाबोनाय माने बिदिनो लांलाय लाबोनाय खालामो आरोना आरो सिगांनि समाव जुदि गामि ओनसोलाव नायोबा मा
मोसौ गारिजोंहाय मा बिदिनो हान्था मेला खालामखौ नुबोदों आरोना मानो होनोबा बै टाइमवावहाय बिदिनो थावजों खारनाय गारिया गैयामोन आरो खमबो मोन ना आरो बायनो थाखाय मा गामिनि सुबुं मान सुबुंफोरा रां रुफा गैयामोन आरोना खस्थ' मोनोमोन बेनि थाखाय आरो आरजिनो थाखाय गोबां खस्थ' खामोन मानो होनोबा गामिनि ओनसोलफ्रा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिदिनो आबाद मावनानै जानायखायनो मा इजियैनो मोननो थाखाय रां रुफाफोरखौ दानि मा खर' थाबानो मोनो बेफोरबायदि गैलिया आरोना बेबायदिनो मा ओ गामिनि सुबुंफोरा आबाद मावनानैहाय मा बिदिनो खाथि खा खाथि बाजाराव फ्रावनो मोसौ गारजों लांनानै फानैयोमोन आरोना बिदिनो दाबसे जाया गुबुन दाबसे जायगायावहा फानोमोन नो थाखाय मा ओ मोसौ गारिजों लांलाय लाबोलाय खालामनाय बायदि खालामनायजोंहाय बिदिनो न'खरखौ खुंबोयोमोन आरो दानि समखौ नायोबा बिदिनो
दासो बोलो नाङि गारि दंसै आरोना थावजोंनो खारनाय गाबानो खारनाय गोदान गोदान टेकनिक्स साइन्टिसफ्रा बानायनाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गारि-मथर मा होनोदिखौहाय ओ थावजों खारनाय बेजोंहाबा गोबां गोबां माल माथा थिखांनानै दाबायावनो गुबुन दाबसे जायगायाव फानहनाय बेफोरबायदि खालामासै आरोना आरो नोंथां बेफोरनि स माबाफोर उन्दैनो गोसोबा हन्दैनो हाबावगोन
ओ औ नोंथाङाथ' नोंगौखौनो होनदों माने गोदोहाय खस्थ' जासिनो मोन बेफोरबायदि ओ बाजार हाथाय जानाय बा ओ साप्लाय खालामनायफ्राव। नाथाय दिनैहाय गोबांथार मदार्न टेकनिकजों गोबांथार जोंनो सुबिदा जोङो मोननो हादों। आरो जोङो दसेनो ओ जे खौहाय जोङो ओ दस ओ घन्टा लायो बेखौ जोङो फास घन्टायावनो कभार खालामनो हानाय लामाफोरखौ बेबायदिबो गारि फैबाय जोंनि आरो दिनैहाय गामिनि ओनसोलनि जोंनि ब बर' माहारिफ्राबो रोंबाय बाहेरायावहाय गावनि आबादफोरखौ माबायदि औ हथ नानै माने बिजनेस खालामनो हायो मुलाम्फा खालामनो हायो बेफोरखौ जोङो रोंबाय आरो गामि नि जोंनि अनसोलनि मानसिफ्राबो ओ दिनैहाय गोबां बुद्धिमान जाबाय बिसोरो गावसोरनि आबादफोरखौ गामियावल' दोना लाबानो बाहेरायावबो माबायदि फाथाय हथना नै ओ माने ओ मुलाम्फा खामायनो हायो बा गावनि आ न'नि स्थिथिफोरखौ मोजां खालामनो हायो बेखौहाय दिनै बयबो रोंबाय आरोना। थ' दिनै सुबिदाजों लोगोसे मा औ।